हेल
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा उम फ्रि दंङना?
औ
अ, नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना?
अ आयदायानो जाबाय आं गिबियावनो न'आवनो, फिसिनाय दाउ अमाफोरनि सायाव एसे फंनैसो सोंनो सानदों नोंथांनि सायाव ।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोना ओ दाउ, अमा फोरखौ माबे राहाजों फिसिनानै फेदेरो? आरो बे खौ माबाफोर ओ गोनांथि बा माबाफोर मुलाम्फानि थाखाय ओ फिसिनाय जायो बेखौ माबोरै आयदा बा आदब बाहायनानै नोंथांमोना फिसिनाय बा माबानाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
बिदिनो दा दाउ अमा बोरमाखौ माबोरै ङोब्ला गिबियावनो अमानि बागै बुंनोसै आङो। ओ अमाखौ जों न'खरावनो ओ दाबो बानाय जायो। जोङो बांसिनानो हाथाइ बाजारनिफ्राय जा फिसाखौ फाननो लाबो बेखौ जोङो लायनानै गिबियावनो ओ न'खराव बायनानै लाबो लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ मा जाहोयो एबा मा बोरै फिसियो होनोब्ला जोंनिया अमा ला थाखाय गराल बानायो अखा एबा बार थाखा जोबथानो थाखाय बिदि गराल बानायना दोननाय जायो ओ बिसोरखौ मा जाहोयो होनोब्ला ओ गुन्दै आरो बांसिनानो ओ मा जायो होनोब्ला अफ्रि जाहोयो अफ्रिदो गुन्दै बिदिनो लगायनानै जाहोयो आरो न'खरावनो ओंखामबो होजायो ओ बिदिनो ओ बाजाराव बायनानै मोननाय फरनो बेखौबो होयो बिदिनो अमाखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आरो मालाबा सम बिथांमोना अमायाथ' जोबोर मेजेम जायो नालाय बिनि थाखायनो गेजेर गेजेर हेगारनानैबो होयो बिसोरो हाग्रा बंग्राखौबो इसे जायो खौनो दाउ खौ मारै फिसियो होनोब्ला ओ दाउखौ गिबियावनो जोङो बिदै माबायो बिदै दैहोयो दाउ बिमा थाबोला बिदै दैहोनानै जोङो बिमाया जेबोला गयो गनायनि उनाव ओ माख- लाखांनायनि उनाव फिसा ओंखारो फिसा अंखारबा जोङो ओ बे सख्लाफोरखौ बोखारना होनानै बे फिथाखौ गाहायाव हायाव अख्लायहैयो बेनि उनाव फिसाया ओ जेबो खहा जायैबायायदि जोङो मोजाङै ला खियो गरालावबो द सथेनानै लाखिजायो एबा नोंथाङा न'खराव ओ जेबो जिखुनु दख'रावबो दोननानै लाखिजायो ओ बिनि उनाव ओ बिसोरा सम सम बेमार आजारखौबो जानाय नुयो बिदिनो जेरै बिमाया जेब्ला फिसाखौ ओ आदार जाहोनो थाखाय मालाबा ओ लानानै लाबफिनो नालाय । बेनि गेजेरजोंनो गोबोर बेयाव ओ आं नुनाय बायदिब्ला एबा जोंनि जा गोबोरखियाव एरो ब्ला बिसोरनि मेगना खाना जायो आरो । जेब्ला बिमाया एस्रानानै आदारखौ नागिरना होयो अब्ला बिसोरनि मेगनाव नांनानै बिदिनो आजनाय जायो होनना बुङो आरो । बिदिनो मालाबा फिसाफोरा खहा जायो आरो बिनि मालाबा ओ मेडिकेलाव मुलि मोनो एबा न'खरावनो आयदा बाहायनानै जोङो मुलि बानायनानै बिसोरनो होजायो । बिदिनो जोङो ओ दाउ फिसिनानैबो फिसिनानैबो जोङो मोजां मुलाम्फा मोननो हायो । बिदिनो लोगोसे ओ बोरमाखौ माबोरै होनोब्ला बुंनो थाङोब्ला ओ बोरमाखौ गिबियावनो जों बायनानैबो लाबोयोबा न'खरावनो ओ बिमा थाबोला फिसाखौ फिसानि उनाव बिमा बिमानि उनाव फिसा बिदिनो ओ बिजा खामलाङो नालाय बिदिनो ओ बोरमाफोराथ' ओ खांखो जायो मा जायो होनोब्ला खांखो जायो । आरो फाख्रि बिलाइ जायो । बिदिनो थारै बिलाइ बिदिनो जायो आरो जानानै जोङो बिसोरखौबो बिदिनो फेदेरो ओ बोरमाया ओ बेसेबां फिथा जायो होनोब्ला मा थाम माथामा माथ थाम एबा माब्रै । बिनि सायाव जाया आरो । लोगोसेनो बेजोंबो जोङो मोजां मुलाम्फा मोननो हायो मालाबा समाव जोंना माबाफोर उसुबिदा जाब्ला बिसोरजोंबो जोङो ओ अनसुंथाइ मोनो आरो । ए बिदिनो नोंथांमोननिजालाय ओ दाउ अमा बोरमा खौ माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां फोरमायनो । औ जोंनि थिंबो नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेफोरबायदि आदबजोंनो ओ फिसिनानै मुलाम्फा मोनबोनायखौ नुबोदों नोंथां । ओ जेरै दा दाउखौ माबोरै फिसि सियो होनब्ला जोंनिजोंबो बिदिनो जेरै जोंना दाउ बिमानिफ्राय जोङो ओ दाउदैखौ जोङो दाउखौ गहोनानै जोङो बे दाउ फिसाखौ ओ दाउ फिसाखौ ओ दाउ बिमाखौ फिसा गहोनो थाखाय जोङो मोनसे फाथ थाख' होनाय जायो बेयाव जिगाब होनानै ओ जाहाथे दाउ इमाया देहाखौ गुदुं मोननानै फिसाखौ गहोनो हायो बिनि थाखाय जों बेयाव जिगाब होनाय जायो । ओ । जेब्ला दाउआ गनानै फिसाया ओंखारो अब्ला जोंङो बिमानिफ्राय दाउ फिसाखौ बोखांनानै गाहायाव बोख्लायनाय जायो। बेनि उनाव जोंङो आ बेनो जि माइनि बायनाय मायरंनि बायनाय एंखुर होनो बे इं खुरखौ जोंङो होनो हायो आरो। जेब्ला एंखुरखौबो होयो अब्ला दाउ फिसायाबो एसे एनै जानानै देरबोनो हमो, बिनि उनाव जों एंखुरनि अनगा जोंङो दाउनो जों जानाय ओंखामखौबो होनो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंङो न'आव फिसिनाय दाउखौ बेफोरबायदिनो फेदेरबोनायखौ जोंनि ओनसोलाव नु दों आरो सम सम दाउफोराबो जों मानसिफोरा जेरै लोमजायो बेफोरबायदिनो जोंनावबो जेरै दब्रा आरि बेरो बेफोरबायदिनो दाउखौबो लोमजानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो मेग नाव आ ब- बसन्त होननाय बे माबाखौ बेरनाय नुयो ओ बेफोरनिफ्राय बे दाउखौ बासायनो थाखाय जोंङो ओ जेरै देहा फाहामसालिनिफ्राय जोंनि बेफोरनिफ्राय जोंङो मुलिफोरबो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय जों लाबोनानै बेफोरखौ फाहामनो हायो ओ दा जेरै जों दाउखौ बेफोरबायदिनो फेदेरो फोलावो आरो जोंङो दाउखौ न'आव बेफोरबायदि फेदेरनानै जोंङो गोबां मुलाम्फा मोननो हा हायो जेरै जोंङो माबाफोर बा जोंनो नांब्रबगौ जानाय ओ जिरादखौ जोंङो ओ रां-रुफानि आंखालनि थाखाय जोंङो खायसे ओ गोनांथि जानाय ओ जिरादफोरखौबो जोंङो लानो हाया ओ बेयाव जोंङो ओ मुलाम्फा मोनो होनब्ला जेरै जोंङो दाउखौ जोंङो हाथाय बाजाराव लांनानै फेदेर दाउखौ फेदेरनानै जोंङो हाथथाय बाजाराव जोङो फानलांनो हायो आरो। बे जोंङो बेफोरबाय बिनो न'आव बेफोरबायदि दाउफोरखौ फिसिब्ला जोंङो ओ बेयाव रांबो मोनो जेरै‌ जों फाननानै अब्लानो जोंङो बे रांजोंनो माबा मोनसे गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौ जिरादफोरखौ जोंङो बायना लानो हायो आरो नोंथां। ओ बोरमाखौ माबोरै फियो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओम बोरमाखौबो जेरै जोंङो बायनानैबो फिसिनो हायो आरो न'निफ्रायबो जोंङो जिहेथु जों न'आवनो फिसिखायो नालाय बोरमाखौ बेयाव बिमा थायोब्ला जोंङो बेखौनो बिमाखौ जोंङो फिसा जाहोनानै जों बारायलांहोबाय थानो हायो ओ बोरमानि आ दारा मा होनना बुङोब्ला नोंथां बोरमाखौ जोंङो मोसौखौ जेरै फोथाराव गांसो जानो थाखाय होयो बोरमाखौबो जोंङो बिदिनो फोथाराव ओ दुरुं खानानै होनो-होनायखौ बांसिन नुयो आरो बेनि गेजेरावनो नोंथां ओ गांसोनि अनगायैबो नोंथां जोंङो दाना होनो जेरै जोंङो अमानो होनाय गुन्दैखौबो जोंङो लगायनानै होनो हायो आरो सापर बेफोरखौ होनानै जों बोरमाखौ थाबैनो गेदेर खालामनो हायो। बे जोंङो बोरमानिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जोंङो आरजिनो हायो रां रुफा ओ जेरै जोंङो बोरमाखौ बेफोरबायदिनो ओ थाबनो बेफोरबायदि दाना आरि होनानै जोंङो थाबनो फेदेरनानै जोंङो हाथायाव फाननो लाङोब्ला गोबां रां मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोंङो बे दाउ बा बोरमा बेफोरनिफ्राय जोंङो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो जोंङो आरो मोसौ जोंनाथ' दा जोंनि ओनसोलाव मोसौ होनब्ला गासैनिबो न'खर-न'खर जोंना नुयो ओ बे मोसौनिफ्राय जोंङो ओ गाइखेरबो मोननायबो जायो जोंङो आरो बेनि उनाव जोंङो बे मोसौनि खिखौ जोंङो हासार महरै बाहायो आरो नोंथां। ओ मोसौखौ जोंङो ओ फोथाराव गांसो होयो गांसो जानो थाखाय आरो मोसौनोबो जोंङो दाना होनो हायो आरो मोसौआ फिसा जायोब्ला बे गाइखेर होयो बेनि उनाव बे गाइखेरखौ गारोब्ला आरो जोंङो बे मोसौखौबो जोंङो बोरमाफोरखौ जेरै ओ फाननानै रां खामायो बेबायदिनो मोसौखौबो फाननानै रां खामायनो हायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव न'खर-न'खर बा जोंनि न'आव दाउ बा बोरमा मोसौ बेफोरखौ बेफोरबायदिनो आदबजों फेदेरनानै फोलावनानै रां खामायबोनायखौ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नुयो आरो नोंथां गोदोनि बायदि बेफोरबायदिनो जौगालांनायखौबो नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंथां दिनैनि आयदाखौ अब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे